खोनादों ना?
हेलौ औ औ औ आं खोनादों।
ए ओ जो औ औ खोनादों। जोङो दा बिफां लाइफां बासायनायनि सायाव होबथानायनि सायाव सावरायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां।
औ। नों बुंग्रोनो हागोन नामा जेनेबा बिफांखौ मानि थाखाय बासायनांगौ?
औ हायो बुंनो हायो।
दे बुंग्रोदो बिनि उनाव आं बुंसै।
औ जागोन। इसपिसियेलि जों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बुङोब्ला बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानोना बिफां लाइफां गैयाब्ला जों मानसिल' नङा बे बुहुमा गासैबो जिब जुनारनिफ्राय लानानै गासैबो जेनेबा जेसांखिनि जेनेबा जिउ गोनां हां लानाय बेफोर जेनेबा जिब' हारिफोर दङना बियो थांनो थानो थांना थानो थाखाय जेनेबा हानाय नंला आरो बेनिखायनो बे बिफां लाइ फाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो मानोना दा टा जोङो मानो एसेबां गरमाव जेनेबा भुगिनो गोनां जादों मानि थाखाय? बे बिफां लाइफांफोरनि थाखायनो मानोना बे सिगांनि जेनेबा बै आबै आबौ मोना जेनेबा बुङोमोन आरो सिगाङावथ' जेनेबा बिब बेबायदि बिफां-लाइफां फोराबां जथेस्थ' दङमोन आरो जायनि थाखाय जेनेबा सि गैयोमोन आरो
उम
रामपुर मानि थाखाय दा माने लासै लासै बि बिफां लाइफां नायनि लामायाव जेनेबा फैगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जायनि थाखाय जोङो दायो बेबायदि जोबोद गरमफोराव जेनेबा भुगिनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो बेनिखायनो दा माने जों बै बिफां लाइफांफोरखौ जेनेबा जों बिनि सायावबो जोङो मोनसे ओ मा खालामनांगौ बे बिफां लाइफांफोरखौ रैखा होनायनि थाखाय बा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो आरोबाव ओ बेखौ ओ बिफां लाइफांखौ बारायनायनि बेलायाव जों दायो माने साननांगौ आरो नोंथां
बेबायदि आरो बेनिखायनो जों जेसां हायो एसां हायो जेनेबा बे बिफां लाइफांनि सायाव जोङो एसे नोजोर होनांगौ आरो जेसां हायो जेन जों बिफां लाइफांफोरखौ जेनेबा गायनांगौ आरो ना बेबायदि बि आरो आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां मोनोब्लाथ' जेनेबा बेयाव अनेक रखमनि थायो बे बिफां लाइफां जुदि ना बे जानाय फिथाइ सामथाइनिबो बिफां लाइफां थायो बेनिखायनो जों जेनेबा बि बे बिफां लाइफांफोर थाब्ला जोंहा जेनेबा बे बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथाइखौबो जों मोनजाबाय आरो दा बेबायदि दि गोलोम बोथोराव बेबायदि गरम बोथोरावहाय जोङो मा बेबाय बे ओ सान्दुं दोंनायफ्राव बे बिफांनि साहायाव जोङो जिरायनानै आरामसे बेबायादि रेस्ट खालामनो हायो आरो बेनि बेनिखायनो बिनिखायनो बे बिफां लाइफांखौ जों रैखाथि होनाया दा बे सुबुं माहारिनि जोबोद मोनसे गिदिर बिबान आरो बियो दा जेनेबा जों बे गामियारि ओनसोलफोरावथ' दा बिफां लाइफांनि जेनेबा इसेबां प्रब्लेम गैया नाथाय बे टाउन सहर फोराव बेसेबां माने दा जोङो बेबायदि मा मा होनो बे बे माने बे टाउन सहरफोराव माने बे बिफां लाइफां गैयैनि प्रब्लेमफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनबाय थादों आरो मानोना बे टाउन सहरफोरावथ' आरो खालि बिल्डं न' गोनजासोंफोरा
जायो आरो मानि थाखाय म टावनावहाय बिफां लाइफांआनो गैया ओय नोंथां बेनिखायनो जोङो बे बिफां लाइफां सायाव जोबोद माहोनो जोङो गायनांगौ।
उम-उम औ-औ-औ।
जमा जमा जिरायनानै लोगोफोरजों
आंबो उम
खाथि नांगौ आरो जे नोंथाङाबो दायो एसे बिफां लाइफां
औ जोङो मा होनो बिफांखौ जोङो बासायनांगौ मा होनो होबथानांगौ आरोना बिफांखौ जोङो दाननायनिफ्राय होबथायोब्ला ओमफ्राय आरो जों जुदि मोजाङै बिफां लाइफां गायबाय थायोबा जोंनिया आबावाया मा जायो गोथां आरो सोमखोर आरो मा होनो ओ आरजाथाव जायो आरो ओमफ्राय जोंथ' मिथि खायो बिफां लाइफाङा मा होनो जोंनि मिथिंगानि मोनसे मोजां आरो गिदिर मोनसे बान्था आरो बियो बिसोरो जोंनो मा खालामो बिसोरो जोंनो अक्सिजेन होयो हां लानो थाखाय। जायनाखि जोंनि जिउनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि आरो मा खालामबावो बिसोरो जों जोंनि सिंनि जों कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो बज'बनानै लानानै बिसोरो मा होनो बारहावा गुबुंले जानायखौ बिसोरो एसेब्लाबो एबा गोबाङैनो खमायनानै दोनो। आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मा खालामबावो बिफाङा जोंनो ओ फिथाइ होयो बिबार होयो ओमफ्राय आरो मुलि बायदिसिना बायसिना साया बेबायदि होयो आरो। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय मा खालामबावनो हायो जोङो बिफाङा जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार आरो ना जाय जायनोखि जोंनि मिथिंगाखौ समानथियाव लाखियो आरो जोंनि आबहावाखौ समानथियाव लाखियो। ओमफ्राय बिसोरो जों मा खालामबावो ओ जो मा होनो हा हु हा गाज्रि जानाय आरो दैबानाखौ खम खालाम खालामो ओमफ्राय आरो आबहावा एबा बारहावाखौ गाज्रि